हेलौ।
औ खोनादों। औ खोनादों खोनादों। उम।
दे नोंथां जोंहा दिनै ओ बोथोरजों न' सोमोन्दो गोनां ओ बै काति फोरबोनि बागै एसे सावरायनि। गिबियावनो नोंथाङा आंनो ओ नोंथांमोननि जाय न बे कति फोरबोखौहाय माबोरै हाय
औ औ औ औ हागोन नोंथां। हागोन जोङो काति फोरबो एबा खाथि गासा सावनाय होननानै बुङोना, जों जेब्लानो माइ गायखांनायनि उनाव माने बे काति दाननि आसिन बा थि आसिननि जोबथा माने खाथिनि से खालारनि सिगाङाव माने आसिनि जोबथायावहाय माने बेबायदिखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनदों आरोना ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बेहाय माने फोथारावहाय माने माइआ जेब्ला बिबार ओंखारहांङो बा माइ ओंखारहांङो बेबायदि समाव जोङो बेखौ बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। जोङो फुं समावनो माने ओ बेखौ फोरबोखौ फालिनो थाखाय जा मुवा नांगौ बेखौ जोङो जगार लानाय जाग्रोयो। जेरैहाय थाइगिर थाइगिर फिथाइ आरो थालिर ओम बिफांनि बे फस्ला दुनाखं बे माबाया ओं बिगुरा बेखौ नांगौ जायो जोंनो माने थाइगिर मोनाबा आरो जोङो गुबै माने फोरबोआव जोङो बाहायनायानो जाबाय थालिर ओ थाइगिर फिथाइ। बे थाइगिर औ थाइगिर फिथाइनि बे बिफुंजों बे गांखंजोंसो औ बिखुंजोंसो माने बे गांखङावसो ओ होनानै माने आलारि बाथि जोङो सावनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो फो थारावहाय थांनानै जोङो मा खालामहैयो माने गन औवानिफ्राय जोङो बेबायदि बिदिनो गन जंनो गोनां माने एसे ओ गन लानानै थुनानैसो माने माइनिख्रुइ एसे गोजौसिनाव खालामनानैसो थुनानै जोङो सावनाय जायो आरो। ओमफ्राय जाहैबाय बेबायदि दि गन लायाबा माने लायालासेनो जोङो फाथो सेना जे बुङो फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय। बे फाथो बिफाङा बेखौबो जोङो माने ने मुथा खानानैहाय जोङो बे दुब्लियाव थांनानै बेखौ ओ थुनानैहाय माने जेरावहाय जोङो साथिया मोजाङै ग्रोब थानाय बेबायदि खालामनानैबो जोङो फाथो सेनानि सायावबो जोङो बे थाइगिरखं एबा थालिरनि बिखुं बेखौ होनानै जोङो सावनाय जायो आरो ओमफ्राय बेवहाय थांनानै जोंहा गो बां माने मेथाइफोर सल'फोरबो रोजाबनाय खोनानायबो रोजाबनायखौ जोङो खोनाबोनो मोनदों। माने बो सावरायबा जोबोर गुवार आरो। माने औ बेहाय जा जायगायाव थांनानैहाय माने बे सावनायनि जाहोनानो जाबाय माने बे समावहाय माइ बिबार खिलिनाय माइ फिथाइ ओंखार फुनाय समथ' बे समाव माने एम्फौफोरा ओ माइ फिथाइ बा बिबारफोरखौ माने औ माने एम्फु बेसे खिलि जोंनिया माने एम्फौफोरा माने माइ फिथाइखौ गाज्रि खालामनो नागिरो बिबारफोरखौ माने जानानै नैहाय आरो बेनि थाखायनो सावोदि माने जेन मोनाबिलि समावसो सावनाय जायो नालाय गासैबो गावबा गाव गावबा गाव फोथारनि मालिका फैनानै सावफैयो नालाय आलारि बाथि जोंफुबाय थानाय बे समावहाय माने एम्फौफोरा बारस'नायनि जे बे आलारि बाथियाव माने अराव बारस'नानै थैयो बेनि थाखाय थारमाने बे आलारि बाथि बे गासा सावनायखौ जोङो फालिनाय जायो आरो। आगोलनि दिनावहाय माने बेबादि दानि जुगाव जि ओ मुलि सारनाय बे बायसा बेबादि मुलि फोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो एम्फौ बुथारनायनि मोनसे राहाया बेनोमोन आरो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला। बेबायदिनोमोन ओमफ्राय ओं ओ बेबायदिनो मोनाबिलियाव गासैबो फोथाराव ख्रि ख्रि आलारि बाथि सावजोबो। ओ बिनि थाखायनो बे एम्फौ माखा एम्फौ माखासेया माने माइनिफ्राय ओंखारबोनानै बे माबायाव अरावहाय माने गावनो थैसोम फैनानै बायदि जायो आरो ओमफ्राय बे थाइगिर होनायनि माबायानो जाहैबाय माने थाइगिरनि बिखुङा बा थाइगिर खङा ओ बे एसे प्लास्टिक बायदि दङ' नोंथां मिथिगौ ना?
औ औ औ दं।
बेनो बेयाव बेनि थाखायनो बेयाव थाव गुबैखौ लुुयोमोन। ओ गोथौ आरो एसे प्लास्टिक बायदि नालाय बेयाव थारमाने थावखौ होयोब्लाबो लुयोब्लाबो बो माने थावा सोरखि लाङाबा सोबखांनाय जाया आरो बिनि थाखायनो होयो आरो। बे थालिर राबो बिदिनो एखे एखे बेनिखायनो थालिरनि बिखुं खुं बा थाइगिरनि खङाव बेखौ साथिखौ सावनाय जायो आर'ज गाबो जेन ओ मायआ माइआ जोंनि आबादा फसला जेन मोजाङै मोजाङै जों मोनो। बेबायदि इसोरनि सेराव जों आर'ज गाबनानै बे खाति फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि फ्राय एसे फोरमायनानै होदो
औ ओरैनोथ' जोंनो ओ जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो थां बुंनाय बायदिनो माने फालिनाय जायो आरो ना जोंनाबो बे कति दानाव खाथि दाननि ओ से खालार न' से खालार खालि जोंनाबो बिदिनो माने एसे ओ मोना बिलि न' ओ मोनाबिलिनि माने थाम रिंगासोनिफ्रायनो बेलासेनि थाम रिं गासैनिफ्रायनो जोंना एसे माने जगर लायो आरो ना बेहाय माने थालिर बिफांखौ दानफायबाय दानफायनानै बिगुरफोरखौ सान नि न' सानि बिगुरफोरखौ गारजोबनानै बे माने दुखा होननानै बुङोनो जोङो जायखौ बेखौ माने ओ बोखारनानै सिंनि खिनिखौ लाखियो आरो ना लाखिनानै बिदिनो माने ससे-ससे दानस' यो दासनानै ओ मोसौ गुलि बिदिनो ओ न'नि खुन्था न' बेफोरबायदियाव माने जोंनिया खानानै होयो आरो ना बिदिनो माने बारियावबो होयो ओ लामाफोरावबो बेफोरबायदिनो होनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा